अ हेल' नोंथां औ खोनादों दे।
ओ नोंथांनाव हरनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायना नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन दा नोंथांनाव सम दङ ना?
औ नोंथां सम दङ दे सावरायजागोन।
जों दा जाय आयदानि सायाव सावरायनानै नोंथांखौ हरदों बे आयदायानो जाबाय जोंनि बर' समाजाव औवानि बाहाय नाय दा जों मा मा बिथिङाव औवाखौ बाहायनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमाग्रोनो हागोन नामा?
औ हागोन हानाय आं गोबां एसेथ' मिथिया थेवब्लाबो जाखिनि रोंगौ बेखिनिखौ फोरमायै नोंथां ना?
जागोन दे नोंथां औ
औ दा होमबा औवा होनोब्लाथ' जेन'बा जोंनि बर' समाजाव जोबोद गोहोम गोगलैमोन ना गोदो गोदायनिफ्रायनो जों जेन'बा हाग्रा बंग्रा बा जों एसे हाजो जायगाफोरावसो थायोमोन नालाय बर'फोरा ना बांसिन?
औ औ
थायोनबा बेवहाय जोंहा बांसिन औवाखौ जोंहा बांसिन बाहायोमोन आरो ना बिदिनो न' बां लुनाय बायदिसिना जेखाइ खबाय हेबनाय बेफोरावबो जोङो बर' बर' सुबुंफोरा गोदोनि बांसिन बाहायोमोन आरो ना औवाखो
औ
आ गिबियावनो फार्स्ट जोंनिया औवाजों जोंहा न' बानायनायाव बाहायनाय जाबाय जेन'बा न'नि बेरा दुमनाय बायदिसिना ना ओमफ्राय बिदिनो जोङो जेन'बा ना गुरनायाव बाहायनो थाखाय जेखाइ बेफोरखौबो जोङो गोदोनि जोंहा बर' सुबुंफोरा बांसिन आथिखालावथ' जोबोद खम नुनो मोनसै दा ओ नाथाय गोदो गोदाय जेन'बा गोदोनि जोंहा बर' आबै आबौमोना गोबां खेब ना उनु गुरनो थाखाय जोंहा मा खालामोमोन जेखाइ खबाइखौ गावनो औवाजों हेबना लायोमोन आरो ना
औ
बिदिनो औवाजों हेबना लानानै बानायोमोन बिदिनो आरोबाव जोंहा जिरायनो बायदिसिना मुराफोर बानायना लायोमोन आरोना सियारफोरखौबो जोंहा औवाजोंनो बानना लायोमोन गोदो गोदाय बांसिन आरो ना ओ बिदिनो गोबां माइ माइ दुब्लिनो जोंहा खैथियाफोर फुनायाव आर' नांगौ जायो जोंनो खोथ थिया खानाय बेफोराव जोङो औवाखौ बाहायनाय जायोमोन गोदो गोदाय ना?
औ नोंथां
ओ बिदिनो आ मा होनबावगोन बेखौ बायदिसिनाबो आरो थालांबावदों होननाया दाला सान्द्रि जेन'बा जोंहा माइरं जावनो ओमफ्राय माइरं सालिनो थाखाय जोंहा दाला सान्द्रिखौबो जोंहा औवाजोंनो बानायनाय जायोना औवा ओमफ्राय बिदिनो ना सानो थाखाय जों सेनफोर बानायनाय जायोमोन। औ बिदिनो गोबां ओमफ्राय जोंहा रांखान्थि आयदायावबो आथिखाल बा गोदो जोङो औवाफोरखौ फाननानै जों रां मोननो हायो एसे रां आरजिनो हायो आरो ना जोङो गावनि औवाफोरखौ फाननानै जोङो बेफोराव मोननाय रांजों जोङो गावनि नांगौ मुवाफोरखौ सुफुंनानै लानो हायो आरो नोंथां ना।
औ औ
बेफोरनोसै आरो नोंथां आं बांद्राय बां-बांद्राय गुवारै फोरमायनो हानाय नंला नोंथां नोंथाङा एसे
औ नोंथां जागोन दे नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांनि एसे फोरमायदिनि ओ जोंनि बर' समाजाव औवानि बाहायनाया जोबोरैनो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बाहायबोनायखौ नुनो मोनदों। ओ बेबायदिनो जोंनि ओ जिउ खुंनायनि राहानि बेलायावबो जों औवाफोरखौ बाहायनाय जायो बेबायदिनो ओ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरैबायदि जोंहा सासे मानसि बा गथ'आ जोनोम जायोब्लाबो जों औवाखौ बाहायनाय जायो जेरै सासे गथ'नि उथुमायखौ हानो थाखाय जोंहा औवानि मोनसे थेवोल गोबौ जोंहा औवाजों सैनानै जों सासे गथ'नि उथुमनायखौहाय जों औवाजों हानाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा मानसिया थैयोब्लाबो जों मानसि गोथैखौ बानलांनो थाखाय जोङो औवानि बाथि बानायनानै बानलांनाय जायो नोंथां। बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जोङो औवाखौहाय जोनोम जाजेननायनिफ्राय थैजासिम बाहायो होननानै जों बुंनो हायो जेरै जोंनि संसार जानायनि बेलायावबो सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव गोनां जानाय जेरै माइ जावनो थाखाय जोंहा संग्रायनि गोनांथि जायोना नोंथां ओ जों संग्राय बाना यो सानदांगा बानायो सान्द्रि बानायो। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा आबाद मावनायनि बिथिङावबो जेरै ओ मै बानायनो थाखाय जोंहा औवाजोंनो बानायनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां
आरो मोसौ होग्रा लावथिखौबो जोंङो औवानिफ्रायनो सैनाय जायो। मोसौ खानो थाखाय जोंहाबो खुन्थियाखौ औवानिफ्रायनो सैनाय जायो। आरो बेजोंनो लोगोसे माइ बान्नो थाखाय बावखा ओ हाग्रा खायनो माइ खायनो थाखाय जोंहा हुखेन बेफोरखौ जों मोनफ्रोमबो आयदायावनो बुंनो थाङोब्ला जोङो औवाफोरखौहाय बानाय बाहायनाय जायो। जेरै नोंथाङा ओ दहाय बुंलांनाय बायदि ना हमनायनि बेलायावबो जोंहा सेन खखा खाखि बेफोरखौबो जों औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो आथिखा लाव जोङो औवानिफ्रायनो गोबांथार माखासे फालांगिफोरबो जों बानायनायखौ नुनो मोनबोदों नोंथां जेरै ना गुरग्रा जेखाइ खबाय बेफोरखौ बानायनानै जोंनि माखासे बर' सुबुंफ्रा जायफोरहा हेबनायफ्राव एसे रोंगौथि दङ बिसोरो जेरै सेन खखा हेबनानै जेखाइ हेबनानै गोबांथार फालांगि खालामनानै जों रां आरजिनानै गावनि जिउ राहा दानायफोरखौबो जों नुबोनायखौ नुनो मो दा जोंहा ओ जोंनि संसार जानायाव जेरै जोंहा गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जोंनि न' लुनायाव जोङो औवा -खौ बाहायनाय जायो जेरैहाय ओ जों गोदो गोदायहाय जोङो थु थुरिनि न'खौ बांसिन लुनाय जायोमोन नोंथां बे थुरिनि न' लुनाय बे थुरिनि न' लुनायावनो जोंहा औवाखौहाय बांसिन बाहायनाय जायोमोन जेरै - खुन्थिया गायनो थाखायबो जोंहा औवाखौ बाहायोमोन। फेराइ खानो थाखाय जोंहा औवाखौ बाहायोमोन। आरो मुदा बा मान्दालि खानो थाखायबो जोंहा औवाखौ बाहायनाय जायोमोन। बेबायदिनो ओ जेरै ओ आबाद फोथार बा आबारखौ जिब जुनारनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखायबो जोङो ओ देरा दुमनानै ओ जिब जुनारफोरखौ जोङो रैखाथि हो ओ आबादखौ जोङो जिब जुनारनिफ्राय रैख -खाथि होनाय जायोमोन। बेनि अनगायै जोंहा जेरै ओ दाथ' दैज्लां बोथोर नोङा होमबा नोंथां दैज्लां बोथोराव जोंहा ओ माइ गायनाय फुनायाव सान्दुंनिफ्राय जों रैखाथि मोननो थाखाय जोंहा गोदो‌ मोनसे औवानिफ्राय आइजें बाहायनाय जायोमोन बेनो जाबाय खफ्रि। जायखौ बुङो नोंथाङा मिथिगौ ना खफ्रिखौ? औ। औ बे खफ्रिखौबो जोंङो ओ औवानिफ्रायनो जोंङो बानायनाय जायोमोन जायखौ जोंङो गांजेमा होननानैबो मिथिनाय जायो आ बे -फाय जोङो औवानिफ्रायबो बानायनाय जायोमोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा। ओ धोरोमारि बिथिंङावबो जेरै बाथौ धोरोमनि सुबुंफोरा बाथौ हमनायाव बाथौ हेबनायाव जेखिनि औवाखौ ओ बाहायनाय जायो।
औ।
जे बाथौ दुमनाय समावहाय जोङो मोनसे धोरोमनि बेलायाव दोरोङारि फोथायनाय दङ जे ओ। जाय सुबानिफ्राय मानसि गोथै बानलांगोन औवा।
औ।
बै सुबानिफ्राय दाननानै लाबोनाय ओ जिखिनि बाथि होनोना नोंथां बे बाथि -थि दान्नाय सुबानिफ्राय ओ जोंङो बाथौ दुमनो मोना होननानै जोंहा मोनसे दोरोंङारि फोथायनाय दंङ। ओ थिग बेबायदिनो जोंहा बाथौ दुमनायनि बेलायाव जोंङो थसे औवाजोंनो जोंङो बाथौफोरखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम जोंङो दुमनायखौ नुनो मोनो जेरै ओ। खुन्थिया सैनायावनो बुं सेलिमालाइ सैनायावनो बुं बा ओ बेरा सैनायावनो बुं बे जोङा खावा सै बिनियावनो दं जों थसे औवाजोंनो जों बाथौखौ दुमखांनांगौ होननानै जोंहा धोरोमारि फोथायनाय दंङ। बेनि अनगायैबो ओ गोदोनि आबै आबौमोननि दिनावहाय जेरै - ओ गाव गावनि फिसौफोरखौहाय गोजोन होनो थाखाय बा गोजां बोथोर समाव बा दैज्लां बोथोर समावहाय जोंहा मोनसे दारहा दङमोनना नोंथां दारहायाव जिरायनानै औ। फिसौफोरनो जोङो सल' बाथा खोन्थाबोयोमोन दारहायाव जिरायनानैहाय। बै दारहाखौबो जोंङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो। औ औवानिफ्रायनो आरो बे दारहायाव जों खायफा खायफा समावथ' गोदोनि दिनाव जों आलना फालें जों मोनस्लाबामोन बा मोनामोन‌। बै दारहायावनो जोंङो ओ। उन्दुनाय जायोमोन आरो आथिखाल समावबो जों बे दारहानि जोबोद गोनांथि जेरै दारहा बौनानै जोंहा
सासे हिनजाव आरो हौवाया हाबा जायोब्ला निरिद बसंनाय समावहाय जों दारहायाव जिरायनाय जायो। आथिखाल समावबो जों बेखौ नुनो मोननाय जायो। बेजोंनो लोगोसे जोंहा ओ बाख्रिनि सोलायै माइ दोनथुमनो जोंहा दुलिखौबो जोङो
औ।
औवानिफ्रायनो बानायनायखौ नुनो मोनो। दा औ जोंनि ओ गोदोनि आरो आथिखालनि औवा बाहायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बा औवा बाहायनानै जोंहा माबायदि जिउ खुंनो हायो बिनि सोमोन्दै नोंसा एसे फोरमायबावनो हागोन नामा?
औ नोंगौ नोंथां। ओ औवा बाहायनानै जों जिउ खुंनाय बुंबा गोबां खौनो नोंथाङा बुंखाबाय नङा होमबा?
औ औ औ।
दा आं जा मिथिगौ एसे बुंबावनोसै। ओ गोदोथ' जेन'बा औवाखौ जेन'बा बांसिन बाहायोमोन ना। बर' सुबुंफोरा बांसिन बाहायोमोन। दा आथिखालाव नायनो थाङोब्ला जोङो गोबांखौनो औवाखौनो एसे खम बाहायनायनिखौ नुनो मोनग्रा जाबाय। मानोना दानि न' बांखौबो एसे पाक्कानि लुजोबो नालाय। ओमफ्राय बे बेराफोर दुमनोबाबो जों मा खालामोलाय ओ आथिखालाव जोंङो एलमिनियामनि गोबां आर्टिफिसियेल बानायनाय मोनफाखाजोबखायो नालाय दा बेफोरखौ बांसिन बाहायनाय नुसै आरोना। बेनि जाहोनाव जोंहा दा गामिफोराव नुनो थांङोब्ला ओ जायफोरा औवा दं बिसोरबो माने बिआओ दानफाय जोबनाय खनसेनो फानखा जोबनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा। बांसिन आथिखालाव नुयो आथिखालाव नायनो थांङोब्ला माने औवाखौ बांसिन दा फाननानै बा फोजोबस्रांनाय लामाखौल' लानायखौ नुनो मोनसै आरो। ओमफ्राय बा बै जेखाय, खबाइ हनाय खालामनानै जों जि रां रांखान्थि आयदायाव जि मुलाम्फा मोननो हायो बेफोर खौ जोङो गोबांखोनो माने नागारनाय नुनो मोनबाय आरो दा आथिखालाव। ओ माने आथिखालनि मानसि सुबुंङा एसे गोनोखोजों गोरोबनो नागिरो नालाय। गोदोनि जिथु दोरोङारि बुस्थु बेफोरखौ एसे ओ नागारलांनो हमनायखौ नुनो मोनो आरोना। दा बेनो ओमफ्राय दाथ' औमाफोरखौनो बांद्राय नुनो मोनला औ।
औ औ जोंहा हारिमु बि बिथिङावबो जोंनि दोरोङारि दामजु बिथिङाव बाहायनाय नुनो मोनो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन।
औ औ जेनेबा जोङो औवाजों बैसागु मोसानायाव जोंहा मोनसे एंगारनो हायि मोनसे दङमोन जोहा थ जायखौ जों थरखा बुङोना। बेखौनो जोङो बै थरखाखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरोना। ओमफ्राय बिदिनो जोंहा सिफुं सिफुंफोरखौथ' जोंङो औवानि औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो नङा बा औ औ जेरै गंगोनाखौबो औवानिफ्राय बानायनाय औ। बिदि आरो नोंथां।
औ। ओ बिदिब्ला नोंथां दिनैनि जोंनि सावरायनायाबो समाबो जाबाय जोंनि सावरायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नसै नामा?
औ नोंथां नोंथांजों सावरायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय नोंथां।
आंबो गोजोननाय मोनदों नोंथां नोंथांजों सावरायनानै बिदिब्ला उननि समाव लोगो मोनलायसिगोन गोजोन्थों।
औ‌ गोजोन्थों।